नोंथाङा खोनादोंना ओं खोनादों। ओ दायो गोजोन मोनाबिलि। जोंहा नारजि अमा ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै ना।
औ जागोन।
उम
बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रोदो।
औ गिबियावनो सोंग्रोनोसै नोंथाङा नारजि अमा बे गोथाव मोनोना
औ ओ बर' हिसाबै आङो नारजि अमाखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनजाबोदों आरो बेखौ जानो दिनैसिम गोथाव मोनो नोंथाङा
आंबो गोथावानो मोनो
अ
दा होमबा ओ जागायनोसै ना मेनथ' खौ ओ नारजि नारजि अमा होनोब्ला बे नारजि अमा ओंख्रिखौथ' ओ जोंनि बर'आ गोदोनिफ्रायनो ओ जाफ माबोनाय बा ओंख्रि बर'नि ओंख्रि हिसाबै बाहायबोनाय आं मिथिनायावथ' गोदोनि दिनाव बे नारजि अमा ओंख्रिखौ जोंनि बर'आल' जाबोयोमोन। ओ बे ओंख्रि। खौ ओ माबायदि सङो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो नारजिखौहाय गिबियावनो फाथोनिफ्राय मोननाय जायो बे फाथो बिलाइखौ खौ फोरानना नानै गोरान जायोब्लानो बेखौनो जोङो नार्जि होननानै बुङो। अब्ला बेखौहाय संनो थाखाय गिबियाव बे नारजि गोरानखौ सुग्रोनानै लानाय जायो ओ सोरबा सोर बेखौ ओ दसे समनि थाखाय ओ थामजि मिनिटसोनि थाखाय सोमनानैबो लानाय जायो। बिनि उनाव बेखौ मोजाङै सिखन सिखन सुनाय जायो। ओ सुखांनायनि उनाव नैबे। नारजिखौ ओ सारायाव एबा खायसे खायसे दोआवबो सङो दा बेखौ संनो थाखाय गिबियाव नार्जिखौ डायरेक्ट होनानै बेवहाय फाय ओ बेखौ खारैजों ओ एवग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव बेयो जेब्ला एसे गोबौ एवनायनि उनाव गुरै जागोन अब्ला बेखौ खोस्लिजों नङाबा सागंजों सानानै लानाय जायो। ओ जो अब्ला बियो नारजिया रुइनानै मोजाङै साजागोन गेब्लेगोन अब्ला बेवहायो दै होनानै गोदौहोनाय जायो ओ बेनि सिगाङावनो आंहा मोनसे बुंनो थालांदों ओ नोंथाङा बुंदों नारजिजों अमाजों होनदोंमोन ना दा बे अमाखौ गिबियावनो ओ सोरबा सोरबा साइद गुबुन मोनसे अरदाबाव नङाब्ला बे नारजिखौ एवनानै दै होनायनि सिगाङावनो ओ गुबुन मोनसे सारायावहाय एवनानै लाग्रोनाय जायो एवनानै एसे फोमोनस्रो नानै लानाय जायो ओ अब्ला बेनि उनाव जेब्ला बै ना नारजिखौ दहाय आं जेरै बुंदों जे बेवहाय दै होनाय सिम मोनफैबोला जेब्ला बे दैआ गोदौगोन ना अब्ला बै एवनानै दोननाय अमाखौहाय होसननाय जायो आरो। बेनि उनाव नैबे ओ थामजि मिनिटसो उनाव बा नैजि मिनिटसो उनाव बे ओंख्रिया मोजाङै मोनो आरो। ओ बेवहायो संख्रि बानलु बेफोरखौबो होनाय जायो आरो अमाखौ सं एवनाय समावहाय हालदै बेफोरखौबो होनाय जायो सामब्राम गुफुर ओ नारजि अमा संनायाव बेखिनिखौनो होबोनायखौ आङो मोनथियो। होम
आङो नारजि अनला माबा नार्जि अमा सङोबा आं मोननै रोखोमनि सङो आरो आंबो सङ रोंगौ ओंख्रिखौ ओ मोनसेखौ आं ओ ओं मोनसेखौ आङो सङो अमा खौ एवखा एवबाय मोनसे सारायाव नारजिखौ रुग्रोबाय रु गोखाखौ खमायनो थाखाय आरो औ रुग्रोनानै रुग्रोनानै बेनि अ माखासे रोसिखौ गारनानै आरो फिन संफिननानै अ नार बेयाव खारै होनानै सङो ओमफ्राय मोनसे दोआवहाय अ अमा बेदरखौ आराम स्ला मस्लि होनानै एवबाय एवनानै एसे मोजां एवफ्रामनानै अ बे नारजिखौ रुनायखौ खारैजों रुनायखौ ओ आराम दालि खाथा होनानै गेब्लेहानै मोजां होनानै अ मोनसे अमा एवनाय सारायाव होसनबाय आरो बे रोखोमनि मोन से सङो आरो मोनसेया ओ ओरैबायदि संबावो ओ अमाखौ एवग्रोबाय एवनानै ओ एवनानै दैजों दै होबाय होनानै अमाखौ एसे फोमोनबाय फोमोननानै नार्जिखौ नार्जि अ बिलाइखौ ओ अबेबा साराय अबेबा अबेबा माबा मोनसेयाव एसे गुदुं खालामनानै ओ सिफ्लेनानै बे दैयाव होयो आरो।
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बबे मोनसेखौ गोथावसिन मोनो।
ओ गोथावसिना बांसिन गोथावसिन होनना बुङोबा बै ओ रुफोग्रोनाया गो गोखाया एसे खम जायो नालाय बै गोथाव। सिन जायो आरो आरो फ्राय बैबायदिनो संखायो जोंनि बर' बिमाफोरा बर' आइजो। फोरा ओंख्रि बैबायदिखौ बांसिन सङो आरो माने
ओं
दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बै गिबि ओ फास्टाव बुंनाय खोथाया रज' सिनगोन आरो ना ओं
जोंनि बिमा मोनाबो बेबायदिनो संखायोमोन खिन्थु आं आङो सङोबा बेबायदि सङो आरो
ओं समजों लोगोसे संनाय आदब खानथिया सोलायबोबाय थायो बेबायदिनो उम नारजिजों अमाजों सङोब्ला जोंनि ओ ओंखाम जानायाबो खब'से बा खब'नै बारा जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ एकदम सैथो खोथा बियो मानो होनना बुङोबा गोदो बे जोंनि आइ आफामोननि समनिल' नङा बियो जोंनि आइ आफामोननि बिबै बिबौ बिबै बिबौ आजै आजौनि समनिफ्रायनो बे ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोरा बाहायबोनाय
औ उम बेयो जोंनि ओ मुलि महरैबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बायदिसिना ओ थाव आरि जानाय जायो आरो मोनथि मोननै माखासे देहायाव गोदै बारा जायो अब्ला नैबे नारजि गोखाखौ जायोब्ला जोंनि नैबे देहानि ओ माबायाहाय मेनेज जायो
नारजि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा माजों गोथाव मोनो आरो माबायदि सं माबायदि संनानै अनला अमानि अनगायै आरो नारजि दोलोनि अनगायै
ओं होनङोब्लाथ' से नाम्बारावनो फैखायो जोंहा बे नारजिजों अमाजों बेनि उनावहाय ओ जोङो बे नारजिखौ जा नो हायो ओ गाव गोजायैबो संनानैजानो हायो आरो बेवहायो माब्लाबा
औ
नाफोर होनानैबो जोङो नारजि दोलो संनानै जानो हायो ओ आरो बेजों लोगोसे माब्लाबा नाफाम नाफाम खौबो बेवहाय होनानै जानायखौ आङो खोनाबोदों बबेबा बबेबा बा जायगायावल' जानाय जायो बे खौहाय गासैबो जायगायाव जानाय जाया ओ मिलौनायनि थाखायल' होनाय जायो बेनिफ्राय आरो नैबे नारजिखौ आलुजों जझहल सङोना बेवहाय बे आलुनि गोदै टेस्टाहाय ओ बांद्राय जायोब्ला जोङो बबेबा समाव दैलल' मोनो अब्ला बे दैलल' मोननायखौ खमायहोनो थाखाय नै बे नारजिखौहाय ओ गिबियाव ओ ओंखाम संखांनाय थौआवहाय थौनि बे दाखोनाव नैबे नारजिखौ एसे गुदुं खालामस्र'नानै लानाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो आलु जहल संनायखौ साखांगोन ना अब्ला बे गोदौबाय थानायावहाय बेखौ ओ सिफ्लेनानै ओ जहल खालामनानै जानाय जायो आरो आङो
नोंथाङा मिथिगोना बेबायदि संनाय ओंख्रिखौ मा नाम होनो
बेबायदि संनायखौ मा नाम होनो नोंथाङा मिथिगौ ना जोंनि जोंनियाव बेबायदि संनायखौ होनो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि संनायखौ बुङो नारजि खफ' आरो
औ
जोंनि ओनसोलाव बेबायदि होनो आरो
औ
मोजां मोनबाय नों नोंथांनिफ्राय गोदान मोनसे मुं मोनना औ
औ बिब्दिब्ला जोंना टपिक रायज्लायनायखौ खौ दोनथ'नोसै टाइमाबो जाबाय ना मा होनो नोंथां
एसेनोसै होनोमबा औ गोजोननाय थाबाय
औ